औ मामाय
औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि फ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबायलै मामाय नोंनिसिम
औ आंबो आजावनानै लानाय जाबाय नोंनि ओ हामलायथिखौ मामाय
ओ मामाय ओरैनो दा मामाय मा खामना दं नोंथाङा दासान्दि
आं थ' दा सान्दि नै दास आं दा बर्थमान माबा उन्दुनानै दं आरोखि आङो बिसिनायाव
माने बोथोराबो मोजां नङाना अखा हालाबाय थानाय बायरायावनो ओंखारथावजाया
ओ नोंसोरथिम हागासिनो नामा अखाया
हा
बेसोरथिं अखा हागासि
हागासिनो मामाय
ओ जोंनिफ्रायबो नै हरनिफ्रायनो हादों
औ ओ माथो होनबावनो बोथोर-बोथोराबो दैलां बोथोर जाहैबाय नालाय
दे मामाय इसे टपिक-टपिक मोजां लानानै मोनसे आय-आयदानि सायाव लारालांनोसै दे
औ दे
ओरैनो मामाय जानायनि बेलायाव
जानायनि बेलायाव ओ मामाय
दे नों मा-माबा मा नों सोंदो दे माबाय आं एसे फारि
औ गिबियावनो नों थाङा मा फिथाइखौ जानानै साबसिन गोथावसिन मोनो
ओरैनो ने मामाय
औ मामाय
ओरैनो आङोथ' बे गामि एरियायाव मोननाय फिथाइ होनबाथ' आङो बे थाय फिथाइफोरखौ मोजां मोनो। जलफि फिथाइफोरखौ मोजां मोनो आं गोखै बुस्थुखौ मोजां मोनो खोनाबाय मामाय।
औ औ मोजां मामाय औ ओमफ्रायो बेजों लोगोसे मा मा फिथाइखौ जायो नोंथाङा।
औ आं मिथिनाय फिथाइखौ आं बुंला जोबसै दे माबाय दे
औ दे बुंलां दे
ओरैनो जोंनि गामि एरियाव मोननाय फिथाइ होनबाथाय थायजौ फिथाइ जाहैबाय खान्थाल फिथाइ जाहैबाय लेसु फिथायाइ जाहैबाय लेरख' फिथाइ जाहै जलफि फिथाइ जाहैबाय नारें खमला फिथाइ जाहैबाय लिबु फिथ फिथाइ जाहैबाय लेरख' फिथाइ जाहैबाय ओरै जाम फिथाइ जाहैबाय
औ
जाम फिथाय जाहैबाय गुफुर जाम फिथायाइ जाहैबाय फिथायफोराथ' अनेक रोखोम नांगौ समाव गोसोआवनो फैया ओरै नारें खमबा फिथाइ जाहैबाय नारें जुमबा फिथाइ जाहैबाय। नालेंखर फिथाइ जाहैबाय
औ
गय फिथाइ जाहैबाय गयफिथाय जाहैबाय ओरैनो थाइगिर फिथाइ जाहैबाय फिथाइ जाहैबाय बिनिफ्राय गोसोआव फैया नङा ना मामाय बिराद बाव
औ बिदिनो मा माय बिदिनो ओ बिदिनो हाखु दाखु बुंनायाव बिदिनो गोसोआव फैया
औ गोसोआव फैया
ओ औ
थालिर फिथाइ जाहैबाय
औ।
देलाय मामाय नोंबो एसे फोरमायलाय आं बावहरनायखौ
ओरैजाय ओ आपेल फिथाइ जाहैबाय
आव आफेल फिथाइ जाहैबाय आंगुर फिथाइ जाहैबाय दालिम फिथाइ जाहैबाय सुमफ्राम फिथाइ जाहैबाय आमफ्राय आमगुर गोसोम आमगुर गोजा जा
औ।
नासथुटि फिथाइ जाहैबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय सु गोनाङा ड्रागन फिथाइ जाहै बाय स्ट्रबेरि फिथाइ जाहैबाय कक'वा फि फिथाइ जाहैबाय चक्लेट
औ
ओरैजाय मा थाबावखो होनबा उम
ओरै आदुमब्रा फिथाय जाहैबाय
आदुंग्रा फिथाइ जाहैबाय
ओमफ्राययो मा दोंबावो फिथाइयालाय
गोसाव फैयाखै मामाय आं
ओरैजाय गंगार थाइसुम फिथाइ जाहैबाय
गंगार थाइसुम फिथाइ जाहैबाय औ जामु फिथाइ जाहैबाय ओ
बावग्रा फिथाइ जाहैबाय
औ ओरै माबा ओ दावा फिथाइ जाहैबाय
दावा फिथाइ जाहैबाय फिथाइ जाहैबाय ओमफ्राय थादौ फिथाइ जाहैबाय
आमफ्राय औ औ आमफ्राय ओरैनो माबा जाहैबाय थिंख्लां फिथाइ जाहैबाय
फिथाइ जाहैबाय
आम
सिंखाम फिथाइनि लेरख' फिथाइ जाहैबाय
अनेक दं फिथाइफ्रा मामाय
फिथाइलं फिथाइआ ज' बुजिस' हायो मिस्थां फिथाइ जाहैबाय
औ औ मिस्थाम फिथाय जाहैबाय औ औ ओरै बि जे माबा फिथाइ जाहैबाय मा होनोमोनलाय ओ गाम्बारि फिथाइ जाहैबाय ओमफाय मामाय ओमफ्राय माबाय आंनिफ्राय मोनसे सोंथि दै
औ दे सोंथि मामाय दे सों
माने बे फिथाइनि गेजेराव अबे फिथाइया जाजाया उ मा मा फिथाइया जाजा जाजायि फि फिथाइआ मा बे बे नों बुंनायनि फिथाइनि मादाव अबे फि
औ औ ओरैनोथ' जों बे आदोम्रा फिथाइखौ जालाबाया जोङो। आदोमब्रा फिथाइखौ जाया जोङो मिसथां फिथाइखौ जालाबाया जोङो बे फादोब फिथाइफोरखौ जालाबाया जोङो ओमफ्राय ओ
आं बुंनायनि गेजेराव जाजायिबो दङ आनोलाय खावसे फिथाइयानो
औ औ ओरैजाय गाम्बारि फिथाइफ्रा जाजाला जाहैबाय मानसि ओरैजाय मिस्थां फिथाइफ्रा जाजाला जाहैबाय आरैजाय दावा फिथाइफ्रा जाजाला जायैबाय
दावा फिथाइयाव जाजाला जाहैबाय औ
ओ ओरैहाय ओ ओरैजाय ओ न'आव फिसिनाय जुनारफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
ए अ बुंनाय जुनारफोरखौथ' आं जा मिनसै बेखौ बुंनायसै आं मामाय
औ मामाय दे जाय मिथियो जायो मोनथिया खिन्था
रैनो जोंहा माबानिफ्राय बुंसेै आं सैमानिफ्राय बुंसै आं
औ दे
सैमा थाबाय ओरै इ मावजि थाबाय सैमा अनेक रोखोम थायोना सैमा बेलाथि थायो सैमा लकेल थायो हाइब्रिद सैमा थायो अनेक सैमा थायो ओमफ्राय जोंहा एंन्जरखौथ' सो जोंहा एन्जरबो थायोना
एन्जर फिसियो ना
एन्जरखौ फियो दालाय फिलायनानै जाया होमबा गु फुट एन्जर दंना एन्जरखौबो फिसियो ओरैनो सेसाफोरखौबो फिसियो। मोख्राफोरखौबो फिसियो सोरबा-सोरबा खायसे-खायसे सुबुंफोरा। मोसौ थाबाय बोरमा थाबाय मोसौ बोरमा थाबाय ओरै सोरबा-सोरबाथ' खायसे-खायसे न'-न' गरायबो फिसियो
औ-औ
ओरै दाउफोरफोरखौ बुं
दाउबाबो बुंजायो मामाय।
औ दाउवाबोथ' एसे जिबाव थाबाय। दाउ थाबाय लकेल दाउ थाबाय हांसोफोर थाबाय खायसे खायसेथ' हाग्रानि जों दाउस्रिखौ फिसियो सोरबा दाउखौखौ फिसियो सोरबा दाउखौ फिसियो
औ
ओइ दे माबा नों फोरमायलाय देलाय आं बावनाय बावनायखौ
ओरै माबा थाबाय हांसोफोर थाबाय बिदिनो ओ बोरमा थाबाय ओमफ्रायो बेजों लोगोसे ओरै थाबावबाय जोंहा माबाफोरखौ फियो आरोखि दा बिदिनो मैफोरबो फिसियो खायफाफा मानसिफ्रा दावरायाइफोर फिसियो मैदेर बो फिसियो
फिसियो
औ
गावबा गाव माने सोमोन्दो गोनांखौ फिसिना लायो आरोना गावनि थाखाय आंगो लोगो खालामनानै आं जों खालामनानै जेबोथ' उसुबिदा गैया बिसोरबोथ' न'आव फिजानाय हिसाबै लानांगौ मार्फोरखौ लायो खामानिफोरखौ मावो ओरैनो माबा मैगं थाइगंनि बेलायाव सावरायनोसै नामा
मैगं थाइगंनि बेलायाव र' आं सोंनो मा मा ओरैनो मैगं थाइगंनि बेलायाव ओम ओम मा मैगंआ न'आव गायनानै जाजायो आरो मा मैगङा हाग्रायाव हाग्रानिफ्राय मोननानै जाजायो
आरैनथ' जाहानिखौ मुङ गायनानै मोनो होनबा ओरै जोंहा फाननानैबो मोनजायोना बेफोर मैगंखौ बगारसो आं ओरैनो जोंहा मुला मैगंफोरखौ गायो मलायथ' ओरै दोलायबो जाजायो गांखंबो जाजायो बेदरबो जाजायो बिदि जाहैबाय आरोना दा सेकेनाव जाहैबाय बेस फ्राबो बिदिनो बेफोरखौ जोङो गोरलै गोरलैयाव फुनानैबो जानो हा हायो देरनानै जों फिथाइबो फाननो हायो बेगरबो फाननो हायो फ्राय जों अनेख बुस्थु बानायोना थाव बायदिसि
बिनिफ्राय ओरै फान्थाव फिथाइफोरखौ गायो फान्थावफ्राबो फिथाइया फानजाबाय थायो
औ
अलददफोरसो गायो बेफोरफोरखौफोरखौबो फानजोबबो हायो न'आवबो जानो हायो मैगंफोरखौबो गायनो हायो आरो थफिथा थायोना बायगन बेखौबो खौ गायना जानो हायो ओरै लाफा मै
औ औ
गाजर
ओरैजाय
सबाय बिमाफोर जिंखाफि जिंखा बहल जोगोनारफ्राथ' अनेक फानजायो बिजौफोरखौबो जाजायो बिलाइखौबो जायो। खुमब्रा थाबाय थाइबें थाइबाय थाइबें खाबाय खांख्रिख'ला फिथाय थायबाय खांख्रिख'लानिफ्राय ओरै बानलुफ्राबो मोनसे मैगं जाहैबाय
औ बेबो मोनसे मैगंनि बाहागो
हाग्रानिखौ उनाव हो
हाग्रायाथ' ओरैनो थास'आथ' मेन जाहैबाय जोंना थास'आथ' अनेक रोखोम जाजायो थास' फिफाङाबो जाजायो थास' बिदराबो जाजायो थास' आयथिङाबो जाजायो थास' बिदराबबो जाजायो थास' बिलायाबो जाजायो बुंनो थाङोबा बे थास'नि मोनफ्रामबो अंग'आनो जाजायो आरोना बिफांनिफ्राय बिलायनिफ्राय बिबारनिफ्राय आइ थिंनिफ्राय रोदानिफ्राय खिलिनाय रोदा बिसंनिफ्राय औ ओमफ्राय ओरै थाबावबाय हाग्रानिफ्राय सिब्रनि मैग सिब्रु मैगं ओरै हाग्रायाव मोनो ओरै अलदर
औ
दे मामा थाइमाबो जाबायना
औ मामा औ मामाय दे औ औ औ दे औ